ओहो हेलौ औ नोंथां। खोनाबायना?
औ खोनादों आं खोनादों।
औ दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ?
अ दाथ' दं एसे। उन्दुबो ओंखाराखै नालाय ओंखायनो दसे जिरायलाबायना दं बायेराव।
अ बिदिब्ला नोंथाङालाय दसे ओरैनो दङ होमबा?
औ औ।
औ दा बिदिब्ला आङो माने नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नों नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायदों होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ दा बिदिब्ला माने ओ मेन जों मेन आयदायाव फैनोसै।
औ औ।
ओ मा होनो गोदोनि समाव जि जोंहा मा होनो समाजारि जेंना आरो दानि समाजनि माखासे समाजारि जेंनानि बागै नोंथां। मा सोलायनायखौ नुनो मोनदों बा ओ गोदोनि समाजाव माबायदि माने ओ समाजाव जेंना जेंसिया माने जाफ्लेबाय थायोमोन ओमफ्राय दा फैयै फैयै फैनानै जोंहा दानि बे गोनोखोआरि मुगा बे मुगायाव माने ओ माबायदि ओ समाजारि जेंनाखौ नुनो मोनो आरो खमाय मा होनो माबायदि फारागथि बेखौ नुनो मोनो माने। बेफोरनि सायाव माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा
समाजारि जेंना बुङोब्ला जोंनि समाजनि माखासे जेंनाफोर ओ जों बेखौ गोदोनि समाजारि जेंनायाबो जाहैबाय जा माखासे राजखान्थियारि जेंना बा माखासे सोलोंथाइफोरनि जेंना फोर सब नुजाथियो जों फरायनायाव बुंखादों गोदो माबायदि जेंना जेंसिया नुजाथि दोंमोन। बे रांखान्थियारि जेंनायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोंहा रांखावरिया गैयामोन रां खावरि गैयि समावहाय जों गोबांथार जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो। सोलिबोनो गोनां जायोमोन जेब्ला समावहाय जोंहा रांखावरि गैयि समावहाय जों माखासे जि जिरादफोर नांगौ जायोमोन। अब्ला बेवहाय जोङो सोलय सल' खान्थिनि गेजेरजों जोङो बैफोर जेंनाफोरखौ सुस्राङोमोन।
दा नोंजों आंजों सुस्रां जायोमोन दा बे बुस्थुआवबो जोंहा माखासे जेंनाफोर नुजासिगोन बैफोर जाबाय समाजारि जेंना नाथाय बैफोर जेंनाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बे सोलाय सोल' खान्थि हमनानै ला बियो मोनसे जोंनि समासारि जेंना दा बेवहाय जायो। जुदि सासे सुबुंनो माइरं नांगौब्ला सासे सुबुंनो आरो जेने बा माबा मोनसे मैगं थाइगं नांगौ जायोब्ला अब्ला जों बेखौ सोलाय सोल' खान्थिनि गेजेरजों सोलायनानै जों गावनि नामखौ दा बेयावबो माखासे जेंनाफोर नुजाथियोमोन दा बैफोर जाबाय सासे सुबुंनो जुदि माइरं नांगौ। सासे सुबुंनाव माइरं दं आरो सासे सुबुंनाव मैगं थाइगं दं अब्ला सासे सुबुंनो माइरं जायनाव दं बेनो नांगौ। माखासे जेनेबा हमनानै लादो गाइखेर नांगौ। साहा लोंनो थाखाय होनबा बै मैगं थाइगं जायनाव दं बेनाव गाइखेर गैया। दा अब्ला बेवहाय सोलाय सोल' खान्थियाव माखासे जेंनाफ्रा नुजाथियोमोन आरो दा गोबां जोंना बेखौहाय खोनानो मोनदों बा बिजाबावबो जों फरायनानै मोनबोदों बे मोनसे राज रांखान्थियारि जेंना क्ष आरो गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुबोयो बेयावनो दा बैफोर जेंनाफोरा लासिनो नै दानि जुगायाव दानि मुगायाव स्रां जाबाय। जेब्लानिफ्राय जोंहा रांखावरि बा फैसा खुस्रा होनो जायखौ जोङो बे फैनायनि जाहोनाव गिबि जोंहा रां रांखान्थिनि बेलायावहाय माखासे जेंनाफोरा सुस्रांजाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा आरो जि माखासे मोजां जि मोनसे हाबा जेखौ जों फैसा खुस्रानि उनावहाय जोंहा फैसा बिलाइ बेफोर लासै लासैनो जोंहा नै दासिमहालागै
बिलाइ
सोल' खान्थिनि जि जेंना बेफोरखौ जोङो सुस्रांनानै लानो हाबाय आरो दा जोङो बिदिनो बेनो सोलिगासिनो दं मोजां सिस्टेमावहाय दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो दा ओ जोंहा समाजारि जेंना बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि सोरगिदिं समाजाव थानाय माखासे जाफेरबाय था नाय जावलेबाय थानाय जेंनाफोरानो ओ जेंनाफोरखौथ' जों नुबाय थाखायोआनोसै ओ दा बे फोर जेंनाफोरनि दा बेफोर जेंनाफोरखौ माने नोंथाङा दानि बावैसो ओ सानहरनानै बुंखाजोब्बायानो होनजायो थेवब्लाबो आं बेवहायनो माने फंनैसो सोफादेरनि आरोना नोंथां दा जोंहा समाजारि जेंना बुङोब्ला दा बे समाजारि जेंनायावबो जोङो माने गोदोनि ओ गोदोनि माखासे समाजारि जेंना आरो दानि जि मुगानि समाजारि जेंना बेनि गेजेराव माने जों गोबां फाराग मा होनो माखासे समाजारि जेंनाफोरा जाहैबाय जोंहा ओ बिदिनो माने गोदोनि समाव सोलोंनायनि माखासे गियानफोरा गोबां खममोन गोबां सुबुंनियावनो माने बिस। जेरै एथ'बां माने सोलोंथाइ लानाय जुग नङामोन बा फ्रायानो सोलोंथाइखौनो लायाखैमोन। मोननै गोरोनि समाव जायनि खारनाव माने बिसोरो गावजों-गाव साफा गावजों-गाव माने बु । मिलायामोन जायनि जाहोनाव माने बिसोरो गोबां दावराव-दावसि जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दा सानसे नङा, साननै नङा बिसोरो जाबायानो थानायखौ जों नुनो मोनोमोन मानो होनोबा । बिसोर गावजों-गाव बुजिलायामोन। जेराव जों बियो जे ओ बिहामजो-बिखुनजो दावराव जालायनाय बि बिदिनो आरो बिदा-फंबाय माखासे धोन-सम्फतनि सायाव दावराव जालायनाय ओ बि। बिदिनो जेन'बा सासे ओ सुबुङा। बुजिनाय गैयि लानानै जेन'बा जुमाय फेना फैलाबायनानै बिदिनो गावनि बिसि। सि-फिसाइजों बुलाय सोलाय दावराव असि बुख्रां-बुसि दा बेफोरखौ जोङो गोदोनि समाव नुयोमोन नाथाय ओ दानि जि गोनो । होरों मुगा आगोल मुगायावबो समाजारि जेंना दङ' थेवब्लाबो बेबायदि ओ गोदोनि बायदि। दि बिदि ओ जुमाय लोंनानै बुलायला बायनाय बा ओ गुबुना गुबुन सासेखौ बुजिलायनि सायाव दावरा। बा बुलायलायनाय ओ बिय बिहामजो-बिखुनजो दावराव जालायनाय बेफोरखौ माने एसे ख खम नुनो मोनसै आरो जोंनि जि दानि गोनोखोआरि। दानि जि गोनोखोआरि मुगायाव सोलिबाय थानाय माखासे समाजारि जेंनाफोरा जाहैबाय जोंना। ओ मा होनो जोंनि नि बे सोरखिथिं थानाय गासै ओ मुलुगानो माने। ओ ससिल मिडियानि साग्लोबजोबजानाय ओ मा होनो जोंहा। इन्टारभेटनि जोहै जों गो गासैबो सुबुङानो माने गासैबो बिथिङाव जों माखौ लुबैयो। दा बेखौ जोङो। ओ नायनो हायो बा, नुनो हायो आरो दा बिनि बिथिङावहायनो माने जोंहा। मा होनो उम गोनोखोआरि बा बि। जौगानायनि जाहोनाव ओ माने गोबां मुवा बेसाद गोदान-गोदान मुवा बेसाद दिहुननाय। गासिनो दङ' ओ जों खोनाफेरि नुफेरै दा बैफोरबायदि गोदान-गोदान मुवाफोरखौ माने। दिहुनबाय थादों आरो दा बैफोर दिहुननायखौनो माने दानि ओ जि समाजनि सुबुंफोर। ओ बैफोरो माने ओ माने हास्थायो आरो माने मोननो हास्थायो आरो। जायनि जाउनाव सासे जेनेबा सासे सुबुङा न'खराव ओ मा होनो माखासे जेनेबा मबाइल टिबि कम्पिउटार बायदि गोनांथि बा गोनांथि गैयाब्लाबो बेब्दिनो माने नांगौ होननानै लुबैनायावहाय माने ओ न'फ्राव माने दाबिनाय बा बिनाय दा बै होर बिनायावहाय माने बिमा बिफाया होनो हायैनि खार ओ बिदिनो दावराव दावसि सोमजियो आरो फिसा फिसौ दा बेल' नङा जोंनि जेन'बा जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय मोनसे दंबावो जोंहा ओ मा होनो ससियेल मिडिया बांद्राय बाहायनायनि खारनाव माने जायो आरो बे जाथाया ओ जेन'बा ससियेल मिडियायाव जोंहा गासैबो बिथिंनि माखासे गोदान गोदान मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ खाथियाव नुनायनि सिगां बा मोननायनि सिगां जोङो मबेइलनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेराव जोङो नुगोरो आरो दा बैफोर मुवा बेस जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनायाव ओ नुखानानै माने बिनि बागै माने मोजाङै एसे ओ मा होनो मिनथिना लानायनि उनाव, बियो माने बिनि फारसे हास्थायनाय लुबैनाया फैयो माने बे सासे सुबुंनियाव, दा जायनि जाउनाव माने बे जि जाय जेन'बा बिसियानो जा बिसिया जेन'बा बे मुवानि सायाव हास्थायदों बा मोननो लुबैदों बेखौ माने फिसाय-फिसायनाव माने बियो मो मोनजानो थाखाय हा बिनाय फिसायनाव दाबिनाय दा बैफोर दाबिनायाव माने मोनैनि खार'नाव बा होनो हायैनि माखासे रांखावरिनि मा होनो जेंना जेंसिनि गेजेराव माने मालाबा समावथ' भुगिनांगौ जायो दा बै समाव माने ओ लुबैनाय बायदि होनो हायाब्ला दा बेफोरखौ माने रागा जोंनानै बुजिलायैनि खारावलनानै गोबां ओ न'खरनिफ्राय फिसा माने ओ फिसा फिसायफोरखौ माने गारनानै गुबुन जायगायाव बेलेग हौवाजों बा गुबुन हौवाजों खारनायलाय दा बैफोरो माने जोंनि बे समाजाव माने जाफ्लेबाय थानाय जाथाय आरो जों जोंनि साखाथि फाखाथियावनो जों नुफ्लेबाय थानाय बे मोनसे जाब्रबनाय जाथाय ओ दा नोंथां जोंना समावबो जानानै फैबायमोन । खोथायाथ' आंनो बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेखिनियाव दोन्थ'नोसै खोमा नोंथां । हेलौ नोंथां ।